अ नोंथां खोनादों ना ओ आं कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बर' हारिनि जौनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन दा जौ होनोबाथ' जोङो बर' बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो जोङो सावबोनाय आरो बानायबोनाय बेयो मोनसे मोनसे ओम बानायनाय जायो आरोना जायखौ जोङो लो लोङो लोंनानै फुजा फोरबो बायदिसिनायाव जोंनो जौखौ नांगौ जायो जेरै बर' बर' हारि रिनि जायखि जाया जों फोरबोआवनो बे जौखौ जोङो लोंनाय लोंनाय नुनो मोनो दा जों बर' हारिखौ। बे जौखौ जोङो बा ओ खालामनो गोनांब्ला जोङो फार्स्टआवनो जोङो जौ बिदैखौ जौ बिदै जौ बिदैखौ जोङो गिबियावनो बानाय बानायग्रो नांगोन
औ नोंथां।
जों बानायनो गोनांब्ला गिबियावनो जोङो।। माइरं माइरंजों माइरंखौ जोङो जोङो रुग्रोनांगोन रुनायनि उनाव जोङो बेयाव एमाव एमाव एमावखौ जोङो बानायनो गोनांब्ला जोङो बेयावनो बाखार बिलाइ ओमफ्राय जोङो अन गुन्दै अन गुन्दैखौ जोङो लानानै बेयाव जोङो मोजाङै दुलुरै दुलुरै सिथुमनानै लानांगोन बेनि बे सोमना दोननाय बे सोननाय दोननाय माइरंखौ जोङो ओ ओम रोसि रोसि जाब्ला जोङो बे बे एमावखौ बे एमावखौ होनानै मोजाङै मिन्स खालामना जोङो सोमना दोननांगोन गोबौ दान मोनबा दान दान द' सोमना दोननांगोन जाहाथे बेयाव रोसि ओंखारनानै बेनि रोसिया जोङो लोंजाथाव जायो आरो बेखौ जोङो बर' हारियावथ' गोबां गोबां सुबुङानो दा बेफोर बेबायदि जौ रोसिखौबो जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो जेब्ला जोङो बैसागो बैसागो बायदि फोरबो हाबाफोरावबो जोङो बे जौ रुसिखौ जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो। आथिखालावथ' जौनि जौ जौआवथ' गोबां रोखोमनि ओंखारबाय जोङो। बेलेग क कम्पानि न कम्पानि नङाब्ला बायनाय। बायनाय जौखौथ' गोबां रोखोमनि दं नाथाय बर' हारिनि बे जौ जौ बनाय जौ जौनि रुसिया आलादाखा। जोंङो बायदि रोखोम बानायायो माइब्रानि माइब्रानि जौ माथानि जौ बानायो। माइब्रानि जौ बानायनोबा जों माइब्रानि माइरं खौ जोङो जैरैबायदि आं बुंलांबाय बेबादिनो आरो बे जौ रुसेखौ जोङो लोंखांनायनि उनावबा जोङो बेखौ जोङो सेरेब सेरेब नङबा जौ हिसाबै जोङो अराव अराव सावनानै बेयाव जोङो बथल बथलाव जोङो मोनसे पाइप बेखौ होनानै जोङो सावनांगोन सावनायनि उनाव बेयाव दै सायाव जोङो खान्था खान्थाखौ मोनथाम नङाबा मोनब्रै लानानै जों बेयाव जौ जेराव हाव बेखौ जोङो जौ हिसाबै बुंनाय जायो जौखौथ' जोङो। आथिखालाव गोबां सुबुङानो लोंनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बारा ओम बांसिन जौ लोंनायाव जोंनि देहानि थाखाय हामा बेनिखायनो बेनिखायनो आथिखालाव बारा बेबायदि जौ लोंनायखौ नुयोब्ला। गाज्रि होनो मानसिफोरा बेनिखायनो एसे बे बिबांनि लोंनांगौ आरोखि ना नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जौनि बागै
अ जागोन नोंथां ओ। आङो जौ सोंनायनि बागै आङो एसे फोरमायनोसै नोंथां ओ गिबियावनो जोंहा जौ सावनो थाखाय जों आ जों मानि सायाव जौ संगोन माथानि सं गोन ना माइब्रानि संगोन बे माइरंखौहाय जोंहा गिबियाव सायख'नानै लाग्रोनांगौ दा जोंहा माथानि जौसं ङोबा माथा माइरंखौहाय जोंहा ओ लाग्रोबाय लाग्रोनानै जों बेखौ थौआव रुनांगौ रुखांनायनि उनावहाय जों बे रुनाय माइरं माइरंखौहाय जोङो ओ
एरननानै प्लास्टिकफ्राव एरननानै बा थालिर बिलाइफ्राव एरननानै जों बेखौ गुसु खालामनांगौ जेब्ला बै माइरं एबा ओंखामा गुसु जागोन अब्ला जोङो एमाव एमाव नङाब्ला जोंनि जौआ जाया बेखायनो जों एमावखौ ओ उन ग्रोना लानानै बै जेब्ला जोंनि संनानै दोननाय बा रुनानै लानाय ओ एंखुरा जेब्ला गुसु जायो अब्ला जों बेखौहाय ओ एमावजों लगायनानै जोङो दोननांगौ बेखौहाय जेब्ला जोङो एमावआव लगायखांनानै ओ सानसे बा हरसेनि थाखाय जों दोनो बेखौ जों दालायाव दोननाय होननानै बुंनाय जायो बेखौहाय जोङो जे ब्ला एसे बै ओ एमाव होनानै लगायनानै दोननाय माइरङा बा ओंखामा जेब्ला एसे गेफे गेफे जायो अब्ला जों बेखौहाय जान्था सोनानै, थौआव सोनानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय, ओ साननै सानथाम थानानै जोंहा बेखौ सोरबाया जौ बिदै हिसाबै लोङो। जायखौ इंराजियाव राइस बियार बुङो आरो खायफाया बे जौखौहाय गोरान मावनानै लोङो दा जौ मावनाय समावहाय जोंनि गोनां जानाय आइजेंफोरानो जाबाय गिबियावनो जोंहा थौ गिदिर नांगौ। बेनि उनाव मोनसे खफ'ग दावखोलांनो थाखाय जोंहा मोनसे आइजेंनि गोनांथि जायो। जायखौ जोङो मो मोख्रा ख होननानै बुंनाय जायो। बेजों लोगोसे जोङो हाइफ नांगौ। बथल नांगौ आरो गोजौआव दै दोननो थाखाय जोङो थौ फिसानि गोनांथि जायो। ओ जोंनो थौ फिसायनाव जेब्ला दैया जों नि दामायनानै दोनाय दैया गुदुं जायो अब्ला बे दै खौ गारनानै जोङो गोदान सोलायनानै होनाय जायो। बेबायदिनो ओ औ गिबिसिन ओ ओंखारजेननाय जौखौहाय जोङो एक नाम्बार होनबाय। बेयाव बांसिन गोसा निसा सिना थायो। आरो नैथियाव नै नाम्बार, दुइ नाम्बार, थिन नाम्बार, बिदिनो दहुनलांबाय। ओ बेखौ दिरुनलांखांनायनि उनावहाय, ओ मोनसे दुंग्रायाव ज' जोंल' गायनानै, जौखौ जों माबायदि गोसा खालामनानै लोङो बेबायदि लगायनानै जोङो लोंनाय जायो आरो जे आथिखालाव बा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा जौखौ लोंबोदों आरो माखासे बिथिङाव गावनि न'खर सामलायनो थाखाय फिसा फिसौखौ फरायसालियाव फोरोंहरनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफ्रा जौ मावनानै फाननाय, बे दोरोङा जोंनि बर'फोरनियाव दङ। गोदो गोदायनिफ्रायनो‌ बेजों लोगोसे ओ बेनि जेनोखि जोंनि जौ मावनानै ओ माखासे थानाय बै अफ्रि, बेखौ जों खास्ला बुङो, बे अफ्रि खास्लाजोंनो जोङो अमा बेफोरखौ जों फिसिनो हायो।
औ नोंगौ हायो‌।
फिनायनि गेजेरजों जोङो ओ जोंनि ओ जिउ खुंनायनि राहा बेखौ जों दानानै लानो हायो। जोंनि रांखान्थि बिथिङावबो जोङो मदद मोननो हायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोङो ओ गोबांथार माखासे फेस्टिभेलफोराव जों लोंनाय जायो जेरै फुजा मेला जोंनि बर' हारिनि फोर्बोफोराव लोङो। आरो जोंनि मोनसे ओ बर' हारिनि जेनेखि मोनसे बाथौ धोरोम बे धोरोमाव आथिखालाव बोलि बाथौनियाव बांसिन जौ बेदरजों फुजा होनायखौ जों नुनो मोनो। बुंनो थाङोब्ला जौ गैयाब्लानो फुजाया जाया होननानै बर'फ्रा गोबांथार माखासे जौ लोंनाय बेफोर हुदाया दङ। बेजों लोगोसे जे जों बैसागु बोथोराव जौ लोङो आरो नांगाल जांख्रा बा मागो दमासि बेफोराव जोंनि बर' बर' हारिनि गेजेराव जौ लोंनाय हुदाया दङ। दा आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंबावनोसै ओ आथिखालनि जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बेफोरो माखासे जौ लोंनानै बा निसा बेसाद जानानै ओ माखासे सुबुङा लामा आनदायनानै दङ दा बिथांमोननि सायाव नोंथाङा मा बुंङो। बुंनो सानो
माने दा आथिखालावथ' गोबां सुबुङानो एसे- एसे आरो गोबां ओ जौ लानायखौ जों नुनो मोनो। जौ जौआ बयबो मिथिखायो नाथाय उम जौ जौ लोंबाथाय देहा देहा उम देहा दे देहाफोराव गाज्रि गाज्रि उम बेमार बेमार बायदिसिना निसा जानायखौ जोङो ओ नुयो। सोरबाबा एसे बिबांनि लोङो सोरबाबा सोरबाबा गोबां बिबांनि लोंनानै न'खराव बर' बर' न'खराव आहा दावराव दावसि बायदिसिनाखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि सायाव जोंङो एसे बिबांनि लोंनानै जोङो देहाखौबो मोजां लाखिनो हायो।
औ नोंथां ओं।
बुंनो थाङोब्ला जों जौ बिदै जौ बिदै दैया जौ बिदिखौ एसे लोंबा देहानि थाखाय मोजां मोजां होननायखौ जोङो खोनानो मोनदों। नाथाय गोबां बिबांनि लोङोब्ला जोंनि देहायाव देहायाव बे देहायाव गाज्रि गाज्रिथिंजाय गाज्रि माने खहा जानायखौ जोङो नुयो आरोखि ना।
औ नोंथां औ।
बेनि जायगायाव बिसोरो एसे एसे लोंनानै थायोब्ला जेबो न'खरावबो जेबो जानाय नङा आरो बिसोरबो मोजाङै गोबाव गोबाव थांनानै थानो हागोन आरो। आथिखालावथ' आथिखालावथ' आइ आइजो आइजोफोराबो खमानै जौनायखौ जोङो नुनो मोनदों बर' हारियाव
नुयो नोंथां नुयो नुयो।
बेनि जायगायाव जोङो दा आइजोफोराथ' उम हु लोङियानो मोजां आइजोफोरा जादों आइजो फोरा लोंबा गाज्रि होनो मानसिफोरा आरो गाज्रिखौबो जोङो नुयो। बेनि थाखायनो बिसोरो जौ लोङैखौ जोङो मोजां मोनो आरोखि ना।
औ नोंथां।
ना नोंथां? जोंनाथ' टाइमाबो थौबायमोन।
औ जाबाय जाबाय नोंथां। बिदिब्ला उननि समाव लोगो मोनलायसिगोन गोजोन्थों दे नोंथां दे। ओ ओ दे।